हेल' औ नोंथां
नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों
औ नोंथाङा दा मा खालामलायदं खालामबाय दं
आंनाथ' दा ओरैनो दङ जिरायना दं नोंथां
औ नोंथाङा ओरैनो दङब्लाथाय ओ सम दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
ओ दसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आङो बर'नि हारिमु बा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि फारसे ओ एसे सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
उ
मा होनदो?
हागोन होनदों
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो बर' हारिमुनि गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायलांनोसै आरो ना।
औ ओ नोंथाङा ओ बर'नि गाननाय जोमनायनि ओ एसे ओ सुंद'यै मा मा मिथिगौ बेखौ एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ
जोंहाथ' बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्ला
औ
दा बिदि हागोन आरो
नोंथांनिखो ओ एसे ओ माथोखो एसे लासै लासै खोना फैदों नोंथां।
खोनाबायना नोंथां?
औ
खोदोंना?
औ खोनादों।
औ
हौवाफ्रा गोदोनिफ्रायनो जोंहा गामसा गानो ओमफ्राय गामसा गस्ला
उम
हौवाफ्रा बिदि गानो आरोना ओमफ्राय
औ
हिनजावफोरा जोंहा दख'ना गानो दख'ना बिदिनो गस्ला बिदि गाननानै थायो आरो बर'फ्रा ओमफ्राय बे गामसा दख'नाफोरखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो जों गाव गावनो न'वावनो जोंहा दानानै लानाय जायो आरो ना। दानानै गाननाय जायो बेनिफ्राय जोंहा दानि जुगावसो जोंहा बे दख'ना बा गामसाफोरखौ मा होनो दानानै बारा बांसिनानो दाना गाननाय जाला गोदोना गाव गावनो न'आवहाय दानानै गाननाय जायोमोन। दानिया जाहैबाय जोंहा बेफोरखौ दानो थाखाय जोंहा मेचिन ओंखारबाय
औ औ नंगौ।
मचनजोंबो बानायनाय जायो आरो दानि जुगावहाय जेरै बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा गोदोथ' गोबां रोखोमनि आगर दंमोन जेरै फारौ मेगन बिदिनो थाइगिर बिबारनो माबा माबि
औ औ
गोबां रोखोमनि आगर दंमोन आरोना बेखौ जोंनो गोदोनि दिनावहाय जोंहा बर' आइजोबा बर' हिनजावफोरा गाव गावनो
औ
आखाइजोंनो एरनानै दानानै गानबोयोमोन आरोना। ओमफ्राय दानि जुगखौ जोंहा नायोबा दानि जुगावहाय जोंहा गुबुन गुबुन जायगायावबा सोरबा सोरबा बिदिनो दाबो न'आवहाय दानानै गानो ओमफ्राय
अ अ
बेनिफ्राय आरो मेचिनजोंबो बानायनाय जायो आरो ना
उम उम
मेचिनजोंबो जोंहा गोबां रोखोमनि बिदिनो आगर बानायनाय नुनो मोनो दानि जुगावहाय।
उम
बेनिफ्राय आरो जोंहा बेवहाय मा होनो बे गाननाय जोमनायखौ जोंहा खुन्दुं नांगौना बे खुन्दुंखौ जोंहा बानायनो थाखायबो जोंहा बिदिनो इन्दि इन्दि खुन्दुंनो बिदिनो माबा माबि बायदि बायदि रोखोमनि खुन्दुंखौबो जोङो गाव गावनो बानायनाय जायोमोन आरोना गोदोनि दिनावहाय मानो होनबा जोंहा गोदोनि दिनाव मेसिन बा बायदि बायदि बिदिनो माबा मेचिनफोर गैयामोन आरो ना
औ नंगौ
बेनिखायनो जोङो गाव गावनो खुन्दुंफोरखौबो दिहुननानै बिदिनो दानानै बा बानायनानै गाननाय जायोमोन आरो दानि जुगावथ' जोंहा गोबां सोलायबाय जेरै खुन्दुंफ्राथ' जोंहा बा मा रोखोमनि जोंहा गुबुन गुबुन खाालारनिबो बिदिनो गोरा गुरै बिदिनो गोबां रोखोमनि खुन्दुंबो ओंखारबाय आरो ना
औ औ
बेफोरजों जोंहा दानि जुगावहाय दख'ना बा गामसाफोरखौ दानाय गाननाय जायो आरो ओमफ्राय नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन दे नोंथां औ गाननाय जोमनाय होनोब्लाथाय जोंनि बर' बर' मारि बर' माहारिनि हिन्जावफोरा गोदो गोदाय गाव गावनो दानानै बा एरनानै गाननाय जोमनाय बेखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दा बेफोरो बेफोरखौ जोङो दानि जुग गाव नुनो नायनो थांब्लाथाय जोबोर खम आरो
औ
गोबांखौनो दा बेबायदि दानाय लुनायखौ जों नुनो मोनला बांसिनानो बायनाय बाजार हाथााइफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय मेसिनजों दानानै हरनायफोरखौ बायनानै गानफैनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो गोदो गोदायनि ओ आइजो बा हिन्जावफोरा बेफोरखौ दानो थाखाय जि जोमखौ दानो थाखाय खुन्दुं नांग रोगौमोन नालाय खुन्दुंखौ एम्फौ फिसिनानै एम्फौनिफ्रायनो दिहुननानै बेखौ बे एम्फौनिफ्राय ओंखारनायखौनो बानाय माबानानै बेजोंनो दानाय जायोमोन आरो जिफोरखौ दाथ' बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनला
औ
आरो बिदिनो बे जोंनि गाननाय जोमनायफोरा जोंनि हारिमुखौ बे खौबो सिनायथि होनो हायो आरो जेरै जोंनि बर' हारिया मा मा गाननाय जोमनाय दं होनोब्लाथाय बिदिनो आर'नाइ दङ ओ गामसा दङ आरो दख'ना दख'नायाबो दङ जोंनिनो बर' हारिमुफोराव बेफोरो बेरखाङो आरो बेफोरो सिनायथि होयो आरो बेफोरनि गाननाय जोमनायफोरानो
औ
आरो बिदिनो जानाय लोंनायनिफ्रायबो दङ जोंहा बर' हारिखौ सिनायथि होनो हानाय जेरै बर'नि ओ ओंख्रि ओ साम'जों सबाय अनलाजों दाउ नाफाम बेफोरबायदि गोबां दं आरो ओ बर'खौ सिनायथि सिथि होनो हानाय हारिमुखौ सिनायथि होनो हानाय ओंख्रि दं आरो जोंनि बर'नाव उम बिदिनो जोंनि ओ जानाय लोंनाय बा गाननाय जोमनायफोरा ओ उम गोजौ थाखोआवबो जि आइटेक मोनबाय होननानै खोनानो मोनदों आङो।
औ औ नोंथां।
ओ सरकारा बेखौ ओ बजबनानै लाबाय होननानै आङो ओ खोनादों आरो जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि ओ बर' हारिमुनि ओ बे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायखौ लानानै माबानानै
औ
नोंथाङा ओरैनो ओ बर'नि ओ जानाय लोंनाय बा बेफोरनि ओ मा मा ओ मिथिगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ जागोन नोंथां जोंहा
बर'फोरनि जामुं होननानै बुङोबाथ'
औ औ।
बर'फोरनि जामुङा मेइन जोंहा ओंखाम ओंखामखौ बांसिन जानाय जायो आरो ना जेरै
औ नंगौ
गुबुनजों रुजुनानै नायोबा गुबुन जाथिफोरा बिदिनो बांसिन ओंखामबो जायो गुबुन जाथियाबो अब्लाबो ओंखामजों लोगोसे बिसोरो औ खम जायो बिदिनो रुथि बा फुरिबो बेफोरखौ जायो आरोना बिसोरो जोंनाथ' बर'फोरना। बिदि रुथि फुरिखौ जानाय जाया बांसिनानो जोंहा सानबा। बेव हरबाबो फुंबाबो ओंखामानो जाबाय थानाय जायो दा बे। ओंखामजों लोगोसे जोंहा ओंख्रि नांगौ जायो ओंखाम जानो। दा बेवहाय जोंहा ओंख्रिनि बेलायाव जोंहा बर'फोरनि ओंख्रि हिसाबै।
थाइगिर अनला बेनिफ्राय सबाय दाउ बिदिनो थास' बिसं बेफोरो बर'नि मेन ओंख्रि जाहैबाय आरो ना। उम बेफोर बर'नि ओंख्रि हिसाबै जोंहा जोंहा गोजौ लेभेलावबो सरखारनि सरखारनि माबायावहाय सिनायथियाव जोंहा बर'नि ओंख्रि हिसाबैबो जोंहा सिनायथि मोनबाय जेरै मा होनो नाफाम बेफोरो जोंहा बर'नि जोंहा बर'नि ओंख्रि हिसाबै बै जि आइटेक मोननाय जाहैबाय आरोना बेखौ गुबुन जाथि बा गुबुन हारिफ्रा बेखौ जोंनि ओंख्रि होननानै बेखौ लानो हानाय नंला आरोना। बे बर'नि मोनसे बे ओंख्रि हिसाबै जोंहा सरखारनियावहाय जोंहा सिनायजानाय जाहैबाय। दा बेफोरखौ बरफोरा बर'फ्रा जानाय जायो आरो गोदोनिफ्रायनो बेनिफ्राय गोदोनि दिनावहाय जोंहा बांसिन आरो बेलेक बेलेक मैगं जानाय जाबावोमोन दानि जुग मुगावहाय जोंहा बेफोर ओंख्रिखौ जानाया एसे खम जालांदों आरो ना।
अ औ
जायोबाबो जोंहा जानाय रोखोमा एसे बेलेग जालांनो हमदों। गोदोनि बायदि जायाखै बुंनो थाङोबा नाफाम नाफाम ओंख्रियानो जोंहा दानि दानि जुगाव एसे खम जालांनो हमबाय जानाया। औ दा जोंहा नाफामखौ बानायनो होनोबाथ' जोंहा गिबियावनो ना नांगौ औ नङा होमबा ना फिथिख्रि बे ना फिथिख्रिखौ जोंहा मोननो थांला बांसिनानो जेनेबा। बेखौ बानायनो थाखाय जोंहा ना ना फिथिख्रिखौ बायनांगौ जायो बा। जोंहा ना सारनाय ना सारनो ना सारनो नागिरला आरोना मानसिफ्रा नाखौ बिदिनो बिलो नाहा मैया थांनायासो खम जानो हमबाय। बेनिखायनो नाफाम बानायनाया खम जाबाय आरो‌ दा बे नाफामखौ बानायनांगौबा जोंना बायनानैसो बानायनांगौ जायो बेनिखायनो
औ नंगौ
नाफाम बानायनाया खम जाहैबाय आरो बेनिफ्राय आरो सबाय सबाय ओंख्रिखौबोथ' जोंहा सबाय जानो थाखाय सबाइखौ जोङो आबाद मावग्रोनागो जायो
अ
सबाय आबाद मावनायाबो जोंहा गोबां खम नुनो मोनसै आरो दानि जुगावहाय सबाइ आबादखौबो मावनाया जोंहा खम जाबाय आरो बेनि अनगायै मा होनो जोंहा थाइगिर अनला ओंख्रि थाइगिर अनलाखौ जोंहा जानाय जायो सम सम मानो होनबा जोंहा अनला ओंख्रि जानो थाखाय जोंहा माइरंसो नांगौ माइरंखौ जोङो एसे सोमस्रोनानै अन गुन्दै बानायनानै जोङो बेखौ थाइगिरजों संनानै जानो हायो।
औ नंगौ
बेफोरनो आरोना जोंना बर'नि जामुआ
उ उ नोंथां बि बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां
औ औ
अ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां अ नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ आंबो दे
जेनेबा लाखिबाय होनोमबा नोंथां
औ औ दे